ना औ नोंथां।
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। औ नोंथां मोजाङैनो औ। दा नोंथाङा माबाफोर खामानियाव बेस्थ'मोन नामा?
ओ दाथ' नोंथां जेबो मावथ'वाखै। ओ बोथोरा एसे गरमखाय माने सिलायाव जिरायनानै दङ।
दा नोंथाङा उदाङैनो दंथ'योब्ला ओ दसे सम होनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां। हागोन हागोन।
दा होनब्ला नोंथां ओ आङो नोंथांजों हान्था मेलानि सायाव एसे सावरायनो सानदों ओ जोंनि जोंनि बुहुमाव दानि हान्था मेला आरो गोदोनि हान्था मेलानि गेजेराव एसे एनै जा फारागथि सोमजिदों बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ औ हागोन नोंथां हागोन हागोन थारैनो दा हान्था मेला होननानै बुङोब्ला
औ
दा हान्था मेला आंनि नोजोराव
औ
खोनादोना नोंथां
औ खोनादों खोना
औ
ओ दा बुंनो थाङोब्ला हान्था मेलानि गेजेरावथ' जोङो मानोना दिनै मुलुगा गोबां जौगानाय लोगो लोगो बेफोरो मानसिनि थांना थानाय जानाय लोंनायजों लोगोसे हान्था मेलायाव गोबां जौगाबोनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों
औ
नङा होम्बा नोंथां
औ नोंथां
दिनैनि मुगाया गोबां टेक्न'लजिजों बुंफबनाय मोनसे मुगा बा दिनैनि मुगाया इलेक्ट्रनिक मोनसे जुग होननानै जों बुंनांगोन आरो बे इलेक्ट्रनिक जुगाव मानसिनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय थानाय साननाय हनायजों लोगोसे सोलोंथाइयाव जौगानायजों लोगोसे दिनै हान्था मेला एबा इनफ्र्ट्राकचार जायखौ बुङो जोङो न' बां टाउन सहर जानायजों लोगोसे हान्था मेलायाबो गोबां सोलायबाय होननानै जोङो बुंनो हागोन आरो दा बे हिसाबै जोङो एक्जामपोल हिसाबै आसामखौ नायोब्ला गोदो जोङो उन्दै उन्दैयाव गोदो जों उन्दै उन्दैयाव गोबां लामाफ्रा गोबां हान्था मेलानि राहाफोरा बेबायदि सुबिदा गैयामोन नाथाय आथिखालाव जोङो नायबा बे टुवन्टि सेन्सुरियाव जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन दिनै हान्था मेलायाव गोबां जौगाबाय दिनै रेलनि जोंहा सुबिदा फैबाय दिनै जोंहा बिरखं गाथोननि बिरखं गाथोननि सुबिदा फैबाय दिनै एयारपर्ट जायगा जायगा गोबां आसामाव गोबां गोदान-गोदान एयारपर्ट दिनै गायसननायखौ जोङो नुनो मोनो गोबां गोबां रेल लामा बानायनायखौ जोङो नु नो मोनो बेबायदिनो जोंहा गारि मथर क्टरनि लामा जेरै जाहाजनि लामा नङा होमबा
औ
बेबायदि गोबां लामाफोरखौ जोङो दिनै सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आथिखालाव गोबां लामाफ्रानो जोंहा फर लाइन जाबाय नङा होमबा
औ।
जायनि गेजेरजों दिनै जों गोबां बेबायदि सोलायनाय बा जौगाबोनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो
औ।
दा बेखिनिया आङो बुंबाय नोंथाङाबो सानो नामा बेबायदिनो?
औ दा हान्था मेलायाथ' माबायदि नोंथाङा बेखौ थुलमुलै एसे मोजाङैनो खोन्थाना होबाय। दा
औ।
आङो नोंथां नोंथांनियाव मोननैसो सोंथि सोंनो सानदों ओ
औ।
जिहेथु जोंनि हान्थामेला राहाया गोदो जेसेबां जौगानायमोन बिनिफ्रायथ' आथिखालै नायोब्ला गोबां बांसिन जौगाबाय होनना जों नुबोदों आरोना। नाथाय बुंनो थाङोब्ला गोबां हादर मा हादरसा बायदिफोरनिफ्राय रुजुनायाव जोंनि आसाम दराव माने जोंनि हान्था मेलानि राहाया जौगानाय जोबोद खम जानानै दं गुब गुबुन बायदि हादर एबा जायगानिफ्राय दा नोंथाङा बेफोर मानि थाखाय ओ गेजेन जानानै दङ' बेफोरनि एसे माखासे जेंनाफोरखौ फोरमाना होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां हागोन। दा ओ जों गुबु जों गुबुन हादर बा हादोरसाफोरनि ओ रुजुनायाव आसामा मोनसे बांद्राय जोङो जौगानाय बेखौ जोङो नुनो मोना गुबुन हादोर गुबुन हादरफोरसाफोरनि रुजुनायाव नाथाय जोङो आसामनि आसामनि लान्था मेलानि बाथ्रा बुङोब्ला जोङो जौगायाखैबो जोङो बुंनो हाया मानोना गोदोनिफ्राय गोबां सोलायने आसामाव जादों बेनिखायनो जोंहा आसामाव जौगाया जौगाद्राया एबा एसेबां माने गोग्लैसोनाय थासारियाव दं बे बाथ्राखौ जों बुंनो हाया मानोना आसामावबो गोबां जौगादों। नाथाय मोनसे बाथ थ्राया जाहैबाय दिनैसिमबो आसामाव मोजाङै मोनसे जौगा हान्था मेलायाव जौगासारै नि उम हेंथा माबा मोनसे जाहोन होननानै दुङोब्ला जोङो आसाम गुबै बाथ्राया जाहैबाय बा गुबै जाहोना जाहैबाय आसामाव गोबां दैबाना जायो। नङा होमबा नोंथां? दा निथसय नोंथांआबो दिनै आसामाव गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव दिनै दैबाना जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। मानोना बेयाव बुलुंबु सुदै होननाय मोनसे रा दङ जायनि जाहोनाव बे बुलुम बुथुरनि दैयानो दैज्लां बोथोराव गोबां लोमसावनानै जोंनि हान्था मेला नट अनलि हान्था मेला जोंहा न' बां मानसि दुमसि जिब जुनार गोबां ओ जिनिसफ्रा जोंहा खहा जानो गोनां खहा जानो गोनां जायो बेनिखायनो आं सानो दा आसामाव गोबां दैबाना जाहोनाय थानायनि जाहोनाव दिनै लामाफ्रा गोदान गोदान बानायबाबो बिनि लामाफ्रा बायनो गोनां जायो दालांफ्रा बायो। बायो लामा सामा खुखायो। नङा होमबा हा गिसिखानाया जायो जायनि जाहोनाव खुंथाइ गोहोआव थानाय सरखारबा बिसोरो गोबां माने उम थाखाफोरखौ बा गोदान गोदान बानायफिनबाय जानो थानो गोनां जायो बास्टसफोरखौ रिफायारिं खालामफिनबाय थानो गोनां जायो बे बेनो गुबुन हादफोरजों जौगानो। ओ समान जौगानो हाया। होननानै आं सानो आरो। मानोना जोंहा बिद बिलायावनो गोबां बोसोरै बोसोरै रां खरसा जाबाय थायो।
औ।
ना मोनला
औ। दा नोंथाङा जेरैबा गासिबो सै थो आरो नंखागौ। मानोना आसामनि मिथिंगायारि महरा बेलेग हादरमा हादरसाफोरनि रुजुनायाव माने मिथिंगायारि खैफोदनि जाउनाव जोंनियाव जौगानायाव एसे हेंथाखौ जों नुनो मोनो आरोना मानोना ओ आसामाव बिदिनो बायदि रोखोमनि दैबाना जानाय नुनो मोनो आरो हाजो गुगानाय बायदि मिथिंगायारि। जेंनाफोर नुनो मोनो बिनि जाहोनावनो जोंनि माखासे हान्थामेला बायदियाव माने हेंथा सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरनि मिथिंगायारि हेंथानि जाउनावनो
औ औ।
अब्ला माने बिदिनो थेवब्लाबो बिथांङा जेरैबायदि बुंदों बेलेग ओ हादर हाद हदरमाया जेरैबायदि जौगादों। बेनिफ्राय एसेल' खम जानानै दं होनना जों बुंनो हायो मानोना गोदोथ' जोंहा इमान जौगानायानो नङामोन नाथाय दा गोबां जौगाबाय होननानै जों बुंनो हायो। उ
हम
दा नोंथाङा
फस्लाबो जौगादों नङा होमबा
औ नोंथां।
नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि जौगानाय मोनदों नोंथाङा मा हान्था मालानि सुबिदाखौ?
नोंथां जोंनि जायगायाव हान्थामेलानि बायदि जौगानायखौ बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां जौगाबाय होननानैनो बुंनो हाग गोन ओ गोदोथ' जोंहा दाबसे जायगानि फ्राय बबेबा दाबसे गोजान जायगासिम हान्थिलांनो थाखाय गोबां समनि गोनां जायोमोन आरो गोबां खैफोदजोंबो मोगा मोगि जानो गोनां जायोमोन आरो। मानोना गोदो बेफोरबायदि गोजान गोजान बायदि जायगायाव हान्थिनो थाखाय ओ बिरखं गैयामोन। जाहाज बायदि गैयामोन आरो। गारि मथर बायदिनि जोबोद आंखालमोन नाथाय आथिखालाव थ' मानसिया एसे समनि गेजेरावनो फुरा बुहुमखौ गिदिं खननो गोबां सम नाङा होननानै जों बुंनो हायो आरो। एसे समनि गेजेरावनो मोनहैनो हायो। जेराव थांनो गोसाव थांनो हायो आरो जेरैबायदि हान्थिनो फालांगि बायदिसिना हान्थिनो बेलेग हादरनिफ्राय बेलेग हादरसिम दैथायहरनो बेफोरबो गोरलै मोनफ्रोमबो लामाजोंनो गोरलै जाबाय होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां जोंनि जायगायावबो। औ
नंगौ नंगौ नोंथां ओं।
औ दा नोंथां ओ जोंना
ओ नोंथाङा फोरमायनानै होनाय नि थाखाय साबायखर थाबाय।
औ नोंथां।
औ औ।
दा दे होमबा नोंथां औ नोंथां।
औ दे दे गोजोननाय थाबाय।
औ।